हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
अ दे फोरमाय गोरदो दे। ओ आ
औ रावा नोंना जि फिसा फैदों खोनागोन खोनाया फैथारदों।
अ बिदि नङा।
हेडफन सोदों नामा?
सोआखैमोनथ'।
इजि लासै खोनाथारदों एखेबारे।
अ दे रायलाय जागोन ना।
अ मा खामदों दायो?
अ दङ आङो ओरैनो।
न
ओ होमबा जोङो दायो बेरायनायनि सायाव रायलायनोसै ना।
औ रायलाय जायो।
उम नोंथाङा माने अबे बबे जायगाफ्राव बेरायफेरखो बेरायहैखो आरो बेरायहैनायनि माब बा मा दङ बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
अ हगोन मानो हाया जानो। दा बेरायनायखौ बुंबाथ' जोङो बेरायनायखौ मानि थाखाय नांगौ एबा मानि थाखाय गोनां जों बेफोरखौ एसे मोनथिग्रोनाया मोजां आरो बेरायनाय माने बेरायनाय माने दावबायनाय नङा होमबा।
औ औ
दावबायनायनि सायाव जों सोनारनानै जों माखासे खोथा बुंनो थाङोबा जोङो दावबायनायखौ मानो नांगौ होमबा जों बेखौ माखासे जायगा मोनथिनाय एबा जोङो माखासे एक्स एक्सपिरियेन्स लानाय बेफोरनि थाखाय जों दावबायनाय बायदिखौ जोङो बाहायो आरो गैजोबा जों दावबायो जेरैखि जोङो मोन जों दाबसे जायगायाव थानाय जायगानिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगानि हाल साल ओनसोल आबहावा बायदियारिखौ जों मिथिया दा जोङो दावबायनायजों लोगोसे बेबा बे बेरायनायजों लोगोसे बिसोरनि हाल साल एबा आबहावा बायदि आरिफोरखौ जोङो मोनथियो नुनो मोनो मोनदाङो जेरैबायदि जोंनि जायगायाव जानाया माबायदि आरो गुबुन जायगानि जानाया माबायदि आरो गुबुन जायगानि गाननायफ्रा माबायदि थानायफोर फ्रा माबायदि जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनो एबा जोङो मोनदांनो हायो आरोखि बेफोर जाहैबाय जोंनि एक्सपिरियेन्स बादि बेफोरखौ जोङो एक्सपिरियेन्सखौ जों मोनो आरो बे जायगानि फ्राय बे जायगासिम थांनायसिमाव जोङो मा मानि गोनांथि जायो जेरै गुबुन मोनसे स्टेटआव जोङो बारनोबा एबा जोङो जोंनि स्टेटनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेट एबा गुबुन मोनसे हादोराव बारलांनोबा माखासे आइडेन्टि प्रुफ एबा गावखौ सिनायनायनि थाखाय गावनि आइडेन्टि कार्ड बायदियारि देखायनानै जोङो हाबनांगौ जायो। बेफोरखौ माने मोनथिनो जोङो दा जों न'आव थाबाय थाबाथ' मोन मिथिया नालाय दा जोङो बेफोरखौ दावबायनायाव दावबायनो थांनाय लोगो लोगोनो जोङो बेफोरबायदि नांगौ बेफोरबायदि नाङा नांगौ नाङि एबा गोनां जानाय गोनां जायि बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो मोनथिनो हमदांना मोनो बेफोर जाहैबाय जोंनि लाइफनि मोनफा मोनफा एक्सपिरियेन्स बेफोरो जायखौ जोङो मोनथिना मोनो जाय जों बेरायनायनि बेरायनाय लोगो लोगोनो जोङो एबा दावबायनाय लोगो लोगोनो जों मा मानि गोनांथि आरो दावबायनायाव मा मा नांगौ मा मा नाङा बेफोरखौ जोङो मोनथिना मोनो आरो गोबां फारागथि एबा दिफारेन्सखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंनि जानाय जानाय गाननाय लोमनाय जोमनाय जोमनाय थानाय बायदि आरि आरो बिसनि जानाय लोंनाय गुबुन जाथिनि गुबुन हारिनि गुबुन सुबुं बेफोरखौ जोङो सिनायो महर मोखांफ्रा माबायदि जायो एबा रायलायनाय बासा बायदि आरिफ्रा माबायदि जायो बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो दा बे बेफोरनो दा दाउआबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? जे बेरायनायनि सायाव माबायदि एक्सपिरियेन्स दङ एबा माबायदि मानि थाखाय गोनां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दाबोथ नोंनो बुंफोरनाय माने नों बुंनाय होनायानो गासिबो नंगौ आरोना बेरायनायजों माने जों गोबां सोलोंनो हायो माने रोङिखौबो जोङो सोलोंनो हायो आरो सोरखौबा नों नुनानै बेरायनायाव सोरखौबा नुनानै सोरनियावबा थांनानै सोरनिबा जानायाव बेखौ माने माबायदि सोलिनांगौ बेफ फोरखौबो जोङो सोलोंनानै लानो हायो माने मिथियैखौबो मिथियो आरो रोङै खौबो रोङो बेफोरबायद। बिदिनो गुबुननि आखल आखुनि सायावबो माने जोङो माने माबायदि गुबुनजों आरो गुबुन नांगौबा माबायदि थांनांगोन एफोरबायदि खौ सोलोंनायाबो सोलोंनो मोनखायो आरोना जों बेरायनायाव बेखायनो जों सम सम बेरायनांगौ आरो। गुबुन जायगाफ्रावबो अबावबा गोबां गोजान गोज जान जायगाफ्रावबो सोलोंना बेरायनानै सोलोंनानै लानांगौ आरो। सोलोंनानैबो आरो सोलोंनाबो लानांगौ सोलोंना बो लालांबाय थानांगोन। आरो रावबो माने बेरायनो होमबाबो माने खायफाया बेरायनाय नो सहैयाबो बा रांखान्थिनि आंखालफ्राव बेफोरबायदियाव फाय खायफा सौहैस'वा मोनहैस'व आरो बेफोरखौ माने जोङो दिहुननानै गाव गावनो नाजानांगोन।
औ औ
खस्थ' खालामनानैबाबो एसे गावनि रोंगौथिखौ लाबोनो थाखाय। बेफोरखौ बुथुमनानै लानांगोनना। बेफोरबादि फैयो आरो। आहाथ' आरो बाराद्राय बेरायनाय हुदाबो गैया नालाय बेरायनायनि फारसे बां मिथिया। अबे जायगा अबे ख खनायाव मा दं ए फोरनि फारसे आं बारा मिथिया आरोना।
औ बे दा बेफोरखौ मोनथिनो थाखायनो जोंनो बेरायनांगौ। नङा होमबा? बेरायनांगौ जोङो। दावबायनांगौ। गावनि हारिनि अनगायैबो जों गुबुन हारिनिखौ मोनथिना लानांगौ एबा जों गुबुन जायगानिखौ आबहावा एबा बारहावा बायदियारिफोरखौ जोङो मोनथिना लानाया गोनां मानोना बे जोंनि साफ्रोमबोनि लाइफनि माने लाइफनि थाखाय एसे मोनथिनो हायोबा मोजां जेरै जोङो बुहुम मोनसेयावनो थानाय हिसाबै जोङो बुहुमाव जा जा सुबुं दं जा जा मानसि दं जा जा आबहावा दङ जा जा सोहोरफोर दङ बेफोरखौ जोङो मोनथिनाया जोंनि बिबान। एबा जोंनि हाबा होनजायो जोङो। बेफोरबादिनो बेरायनायाबो जोंनि थाखाय गोनां। होननानै बुंजायो आरो जों
ओं
बा जारौआ एसे फोरमायबावनो हागोन नामा बे गोदो माबायदि बेरायोमोन दा माबायदि बेरायहनाय बेरायनायनि सायाव एसे गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव एसे दिडिफारेन्सखनि बागै माबायदि फारागथिफोर बेफोरनिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा जारौआ।
गोदोनि बेरायनाय नि थाखायैथ' बारा आंबो मिथिजोब बेरायोमोन दाथ' आरो बेराय। एसे जुदा जाबाय जुदा जाबाय आरो माने। सिन जालांबाय आरो गारि मथरफ्राबो। जोबनो थांला आरो गोजान जायगायाव थांब्रबनो होनबाबो माने आजिखालि फ्लाइटफोरजोंनो थांनो हासै सानसेबो लाला माने टाइम इसे इदिनो एक घन्टा दुइथा घन्टा बेफोरबायदिल'सो टाइम नांसिगौ ओमफाय गोदोनि दिनावथ' दा इफोरबायदिबो सुबिदा गैयामोन आरो रोंजोबामोन सिगांनि मानसिफोरा ओरैनोथ' ट्रेनफोरजोंल'सो दावबायोमोन गोजानफ्राव थांबाबोथ' फ्राय एक्सपिरियेन्स गैयानो होनजायो माने रोंबाङामोनना आरो लेखा फरायावबो सिगांनि मानसिफ्रा बारा रोङा मोना आयदा खादब आ-आयदा गैयामोन बेखायनो गोदोनि सुबुंफ्रा एसे एसे खम खम बेरायोमोन एखायनो साननाय हनायफ्राबो एसे खम आरो ओमफाय दानि जुगाव बेरायनाय मानसिफोरखौ एसे सोरबा बायदि मानसि थ' बुङोसो मा बेरायबाय थायो बेरायनानै मा मोनो मा मुलाम्फा दङ? थाखा फैसा खरस इफोरबायदिसो बुङो आरो सिगांनि मानसि फोरा आं बिदि नुबोदों आरो ओमफायो बेरायफेरा नालाय बेसो र जेबो मिथिया न' सिङावनो हाबसो सोनानै थाबाय थानाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय एसे खाथि खाला बिदि गामिजों गामिलसो बेरायो नालाय गुबुन जायगायाव बेलाय ए ओंखायनो बां
ओ दिफारेन्सखौ बुंनो थाङोबाथ' बेफोरनो जारौवा होननाय बायदियानो नङा होमबा जेरै जों माखासे दिफारेनखौबो जों मख'नानैनो बुंबावनो हायोदि जोङो गोदोनि दिनाव जोंहा हान्था मेलानि सायावबो गोबां
ओं सोनारोमोन आरो
औ प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव हान्था मेलानि सायाव जोंहा गोबां सुबिदानिफ्राय ओंखारबाय जेरै बिरखं लामा लामानि हान्थ मेला दैनि हान्था मेला बहुत गोबां जोंहा हान्था मेला ओंखारनानै जोंनि दाव बायनायनि जा माबेबा दावबायनो गोनां एबा दावबायनाय हाबाफारिखौ गोबां सहस खालामनानै होनायखौ होनायाव एबा बिगियानारि आदबजों जोंहा गोबां दावखोबोनाय खौ एबा आपग्रेद जाबोनायखौ जोंहा नुबोगासिनो दङ जेरै गोदोनि दिनाव जोङो बुंनो थाङोबा माखासे फारागथिफोरखौ जों बुंनो थाङोबा गोदोनि दिनाव जोङो आथिंजोंनो दावबायनानै एबा साइकेलजोंनो दावबायनानै जोङो गोबां गोजान गोजान जायगासिम दावबायोमोन मानोना बे समाव जोंहा हान्था मेलानि गोबां खममोन जाउनाव जोंहा लामा आरमिनिबो जोंहा खम जायोमोन जाउनाव जोंहा बेरायनाय बायदि आरिनि एक्सपिरियेन्सफोरा बहुत खम बेफोरखौ जों फारागथिखौ नुनो मोनो नाथाय दानि मुगायाव गोबां राहा लामा ओंखारनायजों लोगोसे जोंहा हान्था हान्था मेलानि हान्थामेलानि राहा लामाया बा बारानिफ्राय बारा ओंखारबोनाय जाउनावबो जोङो दानि जुगनि बेरायनाय बायदि आरिनि खार आदब खायदाया गोबां सहस जाबोनो हमबाय दा जों ओंखायनो
दानि ओं दानि जुगाव माने गोसो जाब्लानो थांनो होनब्लानो थांनो हानाय बेबायदि लामायाव फैबाय आरो अबावबा थांब्रबनो होनबा गोजान जायगायाव थांब्रबनो होनबाबो द थांब्रबना दावबायनो हायो
औ औ औ
जेरावखि जाया सहैयो आरो
औ औ औ
सिगांनि समावथ' माने नों थांनो हायो जायगाफ्रावथ' नों साइ केलजोंबो थांनो हायामोन बिनालाय
औ नंगौ नंगौ
ओरैनोथ' थाबायनानैबोथ' जोङो एसे बेसेबां गोजानबो थांबाय लांनो हाया मोनहै नांगौ समसिम मोन गैया
औ औ नंगौ नंगौ
गोख्रैथिफोरा खम जायोना थाबायनाय आरो साइकेलनि आरो दानि था मेलानि
औ औ
बिनि थाखायनो आरो
औ औ दा बेखिनियानोसै आरोना
औ बेफोरबायदिनो
औ औ
दे लाखिथनसै ना
औ गोजोननाय थाबाय जारौनिसिम